हेलौ।
औ नोंथां।
औ नोंथां आं जिरायनानै दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां जों एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ सावरायनो हागोन नोंथां बुं-बुंनायसाय?
ओ ओ नोंथां बिदिब्ला जों मोनसे आयदा लाना सावरायसै नामा?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
आयदाखौ जों ओ बर' हारिनि माखासे फोरबोफोरखौ लानानै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
औ जायखिजाया जोंनियाथ' ओ मोनबा फोरबो दं नालाय मागो, बैसागो, आमथि फोरबो, ओंखाम गोरलै बेबायदि फोरबो दं नालाय।
औ
जायखिया मोनसेनि सायाव नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ ओ माबे मोनसेखौबा फोरमायगोरनांगौ जाखो नोंथां?
जायखिाया नोंथाङा जायखौ मोजां मोनो बेखौनो फोरमायहग्रोदो आरो
औ बिदिबा आं मोजां मोनो सबसे आंनि मोजां मोननाय फोरबोआ होनबा जोंनि बर'नियाव बैसागोखौ मोजां मोनो
औ
औ जोंहा बैसागो बुङोब्ला मोनसे बर'नि एकदम खुला खुलि रंजानाय मोनसे फोरबो औ बे फोरबोखौ जोङो स्नि दिन माने बेलेग बेलेग मुंजों खुंनाय जायो माने सेथि दिन नैथि दिन थामथि दिन बिदिनो स्निथा दिन माने बेलेग बेलेग मुं दं आर ना ओ जोङो गिबि दिनखौ बैसागु बुंब्ला मोसौनि दिन होननानै फालिनाय जायो बे मोसौ दिनखौनो माबाबो बुंनाय जायो संक्रान्तिबो बुंनाय जायो
औ नंगौ
ओइदिनखालि जोङो मा खालामो फुङावनो गोदोनि दिनाव बांसिन बर' सुबुंनाव मोसौ थायोमोन आजिखालि गैला मानो होनबा आजिखालि मोसौ फिसिनाया जोबोद खम जाबाय गोदो मोसौ थानाय समाव मा खालामोन जों बर'फ्रा फुङाव सिखारनानै मोसौखौ दैमा दैसा बा फुख्रिफ्राव लांनानै थुखैनानै गोदान दिरुं खानानै लाबोनानै गलियाव बे मा होनो बेखौ हांगार माबाजों बिदिनो बायदिसिना बिसिना आगर बानायनानै देलायहोयोमोन आरो दै मा दंफां होनो बिदिनो लाव फिथाइ फान्थाव फिथाइ थाइखा फिथाइ बिदिनो बेखौ हाखावनानै आ मा होनो माला सुना मोसौनो गानहोयोमोन
ओंओं
आरो मोसौनि गङाव थाव गोथां फ सौराय सौ ओमफ्राय एवनानै मोसौनो जाहोनाय जायोमोन मोसौ बैसागुखालि आरो बिदिनो फोथाराव खानो थांब्ला बै मोसौ बुजावग्रा दंफांखौबा मा होनो मोनथाय आं मुंखौ खौ गोसोआव गैलिया औ औ बेजों बुज्राव बुज्राव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर जोबाय था होननानै माने बे दोंसे खुगा मेथाइ आरो बेखौ खननानै जोङो फोथाराव खार थङोमोन बेजोंनो लावजों खुबैनानै माने मेथाइ खनै खनै लाङोमोन आरो खानो बिदिनो खाना फैखांबा बिदिनो मोसौखौ माने जोथोन लानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिनिफ्राय फैयो जोंहा नैथि नैथि सान जायखौ जोङो से थारिख बुंनाय जायो बैसाग बैसागनि
ओं बैसागनि से थारिख
औ ओइ दिनखालि जों मा खालामो? बांसिन जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाथौ ब्रह्म धोरोम गैया होमबा-
ओं दं।
ओइदिनखालि जोङो मा खालामो से थारिख खालि फुङाव सिखारनानै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ सिखारग्रोोना बिमा बिफाखौ खुलुमो गिदिर माने जिेखि जाया गिदिरा उन्दैखौ मान होयो आरो उन्दैया गिदिरखौ सनमान लायो। बिदिया बिदि नेमखान्थि दं आरो बिनि उनाव से थारिखाव जोो मा होनो बांसिन बर' सुबुंफ्रा बे मानसि बैसा फथागो होननानै बे से थारिखखौ फालियो नालाय ओदिनखालि जों फुजा होयो माने न' फोथारनाय बोसोर गोदाननि मुङाव जैग्य' बाथौफ्रा बाथौ फुजा होयो ब्रह्मफ्रा जैग' होयो। बिदिनो मानसि फुजा फालिनाय जायो आरो -
गाव गागाव धोरोमनि गाव गागाव आसार खान्थिजों फालिलाङो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ माने गोदान गोदान द्रेस गाननानै खुलुमो आरो आरो सेथि दिननिफ्रायनो अबेबा बबेबा जायायाव सलियो ओमफ्राय अबेबा बबेबा गामियाव सोलिया बिदि आरो नैथि अ थामथि बैसागुखौ जोङो हांसो बैसागु ना सैमा बैसागु होननानै मिथिनाय जायो।
औ गोदोनि दं माने दाउ अमानि बैसागु रैबो बाहागोदानो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ बिदिनो बिदिनो बाहागो राननानै बेलेग बेलेग बैसागु दङ आरो बेफोरखौ आं माने बांद्राय गोसोआव माने बिदिब्ला नोंथांआबो जोंनि बर'नि मोनसे आङो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आङो नोंथांनो जोंनि मागो फोरबोखौनो फोरमायनो आंनो नाजानोसै।
औ औ
मागो फोरबो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो माग माग फोरबो माग मासाव जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो नङा होमबा? फुस दाननि जोबथि सानखालि एबा भुटाननि जोबनाय सानखालि जोंनि सुबुंफोरा माने गामिनि सुबुंफोरा ज' लोगो नांनानै गथ'नि गथ' बोराइ बे अ बिदिनो गाव गाबागाव हानजा हानजा लोगो नांनानै माखासे बेलागुर न' लुनानै बेलागुर जानाय हुदा दङ जोंनियाव। जायखौ जों बेलागुर सावनाय बुङो। थिग बेबायदिनो बै फुस दाननि जोबखानाय सानखालिनि हराव जोंनिया बेलागुर जायो आरो अखानायै फुङावनो जोंना आरो ओइदिनखालि जों फुस दाननि जोबनाय हराव जायखौ बेलागुर जायो ओयदिनखालि जों दमासिबो होननाय जायो माने ओइदिनखालि जोंनि बर' सुबुंफोरा बर' आइजोफ्रा न' न' गावनि न' न' माने फिथा फिथा लारु बायदिसिना देनानै सावो एवो आरो।
औ औ।
आरो बै फिथा देजेननाय फिथा आरो माने सावजेनन्नाय बा एवजेननाय फिथा खौ जोंनिया मा खालामो आ मोनसे बा मोननै फिथा लानानै खोला सोनाब बिदिनो माखासे दिग दिगखै एसे एसे गारनानै होयो जाहाथे आ माखासेया इसोरनि मुङाव आरो माखासेया गाव गावनि न'खरनि गोथै मा थैनायनि मुङाव होननानै होनाय जायो आरो। लोगोसेनो आरो बेलागुर जागिरिफोराबो ओइदिनखालि हराव गोबां रंजा बाजा बायदिसिना देक बायदिसिना दामजु दामनानै रंजा बाजायै रंजायो औ। आरो अखानायै फुङावनो जोंहा बेलागुर सावनाय जायो बिनि सिगां सि जोंनि बर' आइजोफ्रा जाय न'खराव गथ' गोरलै उन्दै गथ' बानो हानाय गथ' दं अब्ला बे गथ'खौ बिखुङाव बाना लानानै बिफाङाव जोंनिया जिगाबजों खायो जे जायनि थाखाय फोथायनायबो दङ माने बिफाङाव बिदि जिगाब गथ' बानानै जिगाब खायोबालायनो बिफांफोरा फिथाइ थायनो थाखाय जान्जि खाफ्र्लायो होननानै फोथायनाय दङ आरो आरो फुङावनो खोमसि खोमसि जोंनि सुबुंफोरा ओ आइजोफोरा दुगैस्रां दुगैस्रां लोबस्रांनो ओंखाम संग्रा न' बाख्रि बायदियाव गोदोनियाथ' इन्जुरसो माबासोमोन नालाय इन्जुरा हानिसोमोन नालाय नङा होमबा? बै इन्जुराव माने आ आइजोफोरा गोबोरखिजों गासैबो न'खौ सिन होलांनाय बायदि खालामो जायखौ लिरथेनाय होनना बुंनाय जायो जोंङो।
औ।
बेबायदि लिरथेनानै दोनोमोन आरो ओइदिनखालि जोंनि बेलागुर जानाय गासैबो सुबुङानो माने आ सान ओंखारै सिगां एबा दाउखा गाबैनि सिगां जोंनिया मा रंजा मा आ बेलागुर साव बेलागुरनिफ्राय फैनानै दुगैस्रां लोबस्रां थांनानै बेलागुर सावनो थाङोमोन आरो। आरो बै बेलागुर सावनायाव बयबो अर सायोमोन जायनि जाहोनाव माने जोंनि सुबुंफोरा फोथायोमोन जे बै बेलागुर सावनाय अराव अर सायोबालायनो माखासे बेराम आजारफोरा बै ओ बेलागुरजों बेलागुरनि अरजों थांफायो होननानै फोथायनाय दङमोन आरो।
औम।
औ बेनिफ्राय बेलागुर सावखांनानै फैनाय लोगो लोगो ज' ज' जाय बिथांमोना बेलागुर जादोंमोन बिथांमोना ज' ज' लोगो नांनानै गामि गामि थांनानै फिथा एन्थाब बायदिसिना सौराय आइफोरखौ मागि मागि जाबोयोमोन आरो।
औ
दाबो दङ' जोंनि बे नियमफोरा गोबाङानो सोलायबाबाबो नो नाथाय बेलागुर जानाय हुदाया जोंनियाव दासिमबो दङ' आरो। थालांबाय थागोन होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनियाव।
औ औ।
औ। बेबायदिनो ओइदिनखालि बेलागुर जाखांनायनि उनाव सानसे बा साननैनि उनाव गामिनि रायजोफोराबो ज' ज' जानानै ओ मागोनि मुङाव सोरबा न' न' हाबनानै जौ लोंनाय बेदर जानाय बे हु दाया जोंनियाव दङ' आरो लोगोसेनो ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ गामियारि रायजोफोरा खनसेयैनो लोगो नांनानै मोनसे जायगायावनो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो ज' जानानै अमा बुथारनानै जानाय लोंनाय नियम दं आरो जोंनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां?
औ दङ' नोंथां।
औ। औ नोंथां आं बेखिनिखौनो फोरमायनानै दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? मानो होनोबा जोंना समाबो जाबाय।
औ समाबो जाबाय नोंथां ओ जोङो दे सम मोनफिनोब्ला उननि समाव सावरायलायफिनसै।
औ ओ दे बिदिब्ला।